औ खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोन्थादों नोंथां
औ औ आ नों
ज
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि नि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां एसे सम दंब्ला
औ हागोन नोंथां थारैनो गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम आं दा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंग्रोना होनोसै ओ जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों गिबि गिबि होननाय मुं फोरा जाहैयो माने नार्जिजों अमा सबायजों साम' अनलाजों दाउ
औ
बेबायदि फैग्रोयो आरो बेनि
औ नंगौ नोंथां
माबायदि न'खरफोरा फैग्रोयो दा ला ओ बेनि अनगायै जोंना दंबावो जे नाफाम ओ नाफाम ओमफ्राय जोंना जे नारजिजों अमा मैथाजों ना ओ जोंना लाथा एम्फौजों जोंना सिंग्रि मोखि ना ओ बेनिफ्राय जोंना साम'नि बायदि बायदि ओंख्रि बेनिफ्राय जोंना बायदि बायदि फैबावो जेरै ओ जोंनिया खैजिमा बिदै बेनिफ्राय ना खर'नि ओंख्रि ना खिनि ओंख्रि
अ
बेनिफ्राय जोंना जोंनि गोदो गोदाय जोंनिया एम्बु बेदरबो जानाय मोनसे ओ हुदा दं जोंनिया बेनिफ्राय जोंहा एम्बुनिबो ओंख्रि जायो सम सम बेनिफ्राय अनला जायो बेनिफ्राय जोंना बैसागु बोथोर सफैब्ला जोंना गोखा गोखै जायो आरो जोंनिया नारजि फोराव जोंना बेदर होआलाबसिनोबो जोंङो ओरैनो नारजिखौ जोङो मिरामिसबो जायो आरो बिनिफ्राय जोङो थ दा सोलिबाय थानाय जोंनिया औवा मेवाइ औवा मेवाइजों जोंना जायो औवा मेवाइजों अमा जायो अनलाजों जोंहा औवा मेवाय सङो बेनिफ्राय आरो बुंबावब्ला जोंनिया अमा सावनाय बेनिफ्राय ओमफ्रायो नानि ओंख्रि बिनिफ्राय जोंनिया आरो ओ मा होनो जोंनिया आरो बायदि रोखोमनि ओंखाम बायदि थाबावो बेनिफ्राय जोंनिया आरो मोनसे लोंग्राबो थाबावो जोंङो फेग्रा मुवा बेनोसै बेनो जाबाय जोंना जौ गोरान जौ
औ नंगौ नोंथां औ
दा बेनिफ्राय जोङो फैयोब्ला जोङो नाफामफोरखौ माबायदि बानायो जोङो एसे नायजायो आंनाव एसेबां नाफामनि बागै ओ मा होनो आंनाव एसेबां रोंगौथि गैया अब्लाबो ना नाफामखौ जोङो माने दैमा दैसाफोरनिफ्राय जों ना फिसा फिसा जोङो हमना लाना फैयो नानै जों बेखौनो बिनि बेखौ जोङो फोराननाय जायो बेनिफ्राय जोङो एसेबां गोरानद्रायबो खालामनाय जाया एसे माने जों फोरानस्रोनानै जोङो बेवहायो ओ हाइजें सामब्राम बायदि बानलु आरो जानायथाव संख्रि बायदि होनानै जों बेखौ मेनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बियो जों उनाव बेखौ मोजाङै उनाव संफिननानै जानो हायो। बेखौनो जोङो नाफाम जायो। बेनिफ्राय जोंनिया आरोबाव ओ गोबां ओंख्रिफोर दंबावो जेरै आं दहाय बुं खांबाय जोंनिया नाफामनि अनगायै जोंनिया जुदि-जुदि सामुनि ओंख्रिखौ बुङोब्ला जों साम'खौबो जोङो सबायजों साम' जायो। साम'खौ जोङो बायदि-बायदि मैया मेगंफोरजोंबो जाब- वो जेरै- जों साम'खौ ओ जेरै- जों गोथां मेगंफोरजोंबो जायो जेरै- जारिफोरजोंबो जायो जोङो । दा बेखौ साम'खौ बोरै सङो होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो साम'खौबो जोङो दैमाफोराव खननानै लायो ब- हाबा फुख्रिफोराव खनो साम'आबो बायदि रोखोमनि थायो नालाय जेरै- साम' लेंग्रिनो साम' थुमफ्रानो साम' ला- दायनो बेबादि जोंना बायदि-बायदि साम' दंसोगारो दा बे बाय- दियाव जोंनिया बांसिनैनो जोङो दैमानि साम'फोरखौ बांसिनै जानाय नुनो मोनो आरो मानोना बेयो ए- से मोजांसिन जायो नालाय बेनिफ्राय बेखौ जोंनिया खन लाना फैनानै बिनि बेखौ दानो बेनिफ्राय बेनि दाखो-दाखोन बायदिफोरखौ बोखा-बोखायो बेनिफ्राय जोङो गले-गले जावले-जावले जोङो साम'खौ सुनाय जायो आरो जों गोबां सम हाबनाबोननिबो दोनो बेनिफ्राय जोङो लि- बु रोसि बायदि होनानै जोङो साम'खौ मोजाङै सुनाय जायो जाहाथे बेनि मैलाफ्रा खारो होनना बेनि उनाव जोङो साम'खौ ओ जोङो सबायजों सङोब्ला जोङो स-साम'खौ एवफ्राव हुख्रुनानै लानानै बेनिफ्राय सबाय हुख्रुमबाय बेनिफ्राय सबायखौ जोङो बेवहायनो सामुआव होनानै बेनिफ्राय खारदै बायदि होनानै बानलु संख्रि ओ सामब्राम बायदि मस्ला-मस्लि होनानै जोंनिया सङोब्ला जोंनिया साम' सबायजों साम' जाहैयो आरो बेवहाय जोङो गंगार धुनिया बायदि होयोब्ला जबोर मोजां मोदोमसिनलायनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो जोंहा गोबां दंबावो जायखौ जों मुंखाया गोबां ओंख्रिफोर दङ जोंनिया दा नोंथाङाबो मोननैसो ओंख्रिफोरखौ माबायदि सङो बुंना होदो नोंथां आरोनो आंनि बुंनायनि ओइ माबाफोर ओंख्रिफोर नोंथांनि गोसोआव फैबावदोंब्ला नोंथाङा मख'नानै होदो नोंथां
औ ओ जेरै जोंनि बर' आइ- बर'फोरा जेरै- जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रियानो जाबाय जों बांसिनानो ओ जेरै- जोङो खारै ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो आरो जोंनि बे बर' सुबुंफोरा आरो नोंथां। जेरै- खारै ओंख्रै मैद्रु ओं-ओंख्रै होनबाथ' बुंनो नाङा जोंनि बर'फोरा जोबोर गोथाव मोनसोगारो आरो जेरै- मैद्रुखौबो बिनि उनाव आरो खारै ओंख्रि बिनि उनाव जेरै- मैथाजों खांख्राइ बेफोरखौ जोङो जानो जोबोर गोथाव मोनो आरो नोंथां । जेरै- जोङो औ जेरै- जोङो अनला दाउ बेखौ बेबोथ' जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नालाय नों- थां जेरै- गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रि संनोबा जोङो गिबियाव जों माइरंखौ सोम देग्रोना लानांगोना आरो नोंथां एसे देब्लाथाय बियो गुरै जानायनि आरो नोंथां। बेनि उनाव जों बेखौ जेरै गायहेन दानि जुगावथ' जोङो गाहेनफोरजों देनाय साला आरो नोंथां बेखौ जोङो जेरै मिक्सार मेसिनजोंनो जोङो। देनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो। औ बेनि उनाव बेयाव दाउ बेदर । जों गिबियावनो बेखौ एवफ्रामग्रोना लानांगोन आरो दाव दाउ बेदरखौ जेरै जोङो पियास होनानै साम पहोनानै जों बेखौ एवफ्रामग्रोनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव बेखौ बोखांना दोननानै जेरै सारायाव जोङो दै गुदुंखौ गोदौ होनांगोन आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो । गोदौवनानै दोहौ फैयोना अब्ला जों बेखौ आखायजों एसे एसे दसे दसे सम थानानै जों होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जों बेयाव खारै जेरै संख्रै बानलु बेनि उनाव एवफ्रामना लानाय जोङो दाउ बेदर नङाब्ला जोङो साम' होनोबा बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां जेरै बेयाव खारै नांदोंबा संख्रि नांदोंबा बेखौ जोङो जाजानाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो गंगार धुन्दिया आरो धुन दियानि बोथोरबा दुन्दियाबो होयो आरो जों नोंथां बिनि उनाव जोङो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जेरै सबाय साम' बेबोथ' जोंनि बर'निनो मोनसे जेरै बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि नालाय जों बेखौबो मोजां। मोजां मोनखायो आरो नोंथां बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि औ जोङो साम'खौ जेरै जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोङो साम' खौ फोथारफोराव गोबांखौनो जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां। फोथार फोथार नङाबा जोङो दैमाफोराव गोबां मोनो आरो दानिया साम'खौ। बिनि उनाव जोङो साम'खौ साम'नि थाखोनखौ बख'नानै गारनांगोन आरो नोंथां बिनाथ' मोनसे थाखोन दं नालाय होमबासो बियो सोब सोबख'बाथाय बियो गनाय बायदि आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेरै साम'खौ जोङो सानसेनो जेरै लाबोनानै जों जानो हाया आरो नों नोंथां मानोना बिनि सिङाव मैला थायो। थायो नालाय नोंथां औ बेखौ जोङो सानथामसो सोमनानै दोननांगोन आरो जा बिनि सिंनि मैलाया गथों होननानै बिनि उनाव बेखौ जोङो आरामसे जेरै मनाफोराव सोनानै जों बेखौ मोजां हुख'नाय जायो आरो नोंथां मानोना बियो जेरै फोथारफोराव थानानै बिनि साफोराव मैला थायो नालाय नोंथां बेयो मोजाङै खारथों होननानै आरो। बिनि उनाव जोङो बेनि थाखोनखौसो जेरै बिजिजों एख्ल'नानै गारनाय जायो आरो खासिजों बिनि उनाव जोङो बेनि खिथुखौ एसे एसे दाननाय जायो आरो नोंथां मानोना बियो सोब सोबख'बाथाय गनाय बायदि आरो नोंथां बिनि उनाव जों बे सबायाव होनोबा गिबियावनो जों बेखौबो जेरै सामब्राम होनानै जोङो जेरै पियास होनानै जों बेखौ ए एवफ्रामग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो साम जेरै सबाय संनोब्ला गिबियावनो जों सबायखौ रुग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो साम' एवफ्रामनायाव होनानै बेखौ सागं जानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेयाव खारै बेनि उनाव आरो जोङो बानलु संख्रै होनानै जेरै गंगार दुन्दिया होनानै जों बेखौ जायो आरो नोंथां संनानै जेरै जोङो जोंनि बर' फोर जेरै लाइ मैद्रु जेरै लाइ लाफा बेखौबो जानो जोबोद गोथाव मोनसोयो आरो जोंनि गोदोनि सुबुं फोरानो जेरै लाइ मैद्रु होनबाथ' बुंनोनो नाङा नालाय नोंथां बेखौ जोङो जोंनि उसुं गुदियावनो एसे एसे फोनानै ला खायो आरो नोंथांसरै लाइ एसे लाफा एसे जोङो फोनानै दोनखायो आरो नोंथां बेखौनो जोङो खानानै रुनानै जानाय जायो आरो जेरै लाइ लाफा बेनि उनाव सोरबा सोरबा बेयाव नाबो होनानै जानायखौ जों गोबांखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जोङो जेरै दैज्लां बोथोर नालाय जेरै खांख्राइ ना मोनखायो नालाय बेयावनो जोङो जेरै मै मैथा मैथाजों जोङो खांख्राइ बेबो जोङो जोबोर जानो मोजां मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो सुबुंफोरा जाबोनाय आरो जोंबो बेजों जोबोर गोथाव थावनाय मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जेरै जोङो बिनि उनाव आरो जोङो जोंनि बर'निनो नोंथाङा होननाय बायदि जोङो जेरै दासान्दै औवा मेवाइ बेखौथ' मोनो नालाय नोंथां बेखौ जोङो आसार बालायनानैबो दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जों बेखौ जेरै बेदरजों बो जानाय जायो आरो बेखौ ओरैनो जेरै अनलाफोरावबो जोङो होनानै जानाय जायो आरो नोंथां औवा मेवाइखौ बिनि उनाव आरो जोङो जेरै जेरै जोङो बर'निनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै बिथाङा होननाय बायदि नाफाम बेखौबो जोङो जेरै ना फिसा फिसाखौ जों फोराननानै बेनि उनाव जोङो थास' गोसोमजों देनानै देनाय जायो आरो नोंथां जेरै देनानै बेखौ जोङो औवाखौ जोङो हासुं बालायनानै बेयाव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां औवा हासुङाव नाफामखौ बिनि उनाव जों बेखौ जानो जेब्ला सङो अब्ला बेयाव जोङो खारै एसे होनानै संनाय जायो आरो नोंथां दै एसे खारै एसे होननानै जोङो ओंखामखौ संनाय जायो आरो नोंथां होमब्ला दिनैनि जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव रायज्लायनाय समा एसेनोसै नामा नोंथां समाबो जानानानै फैबाय
नोंथां दे गोजोन्थों
औ औ